नोंथां मा खालामगासिनो दं नोंथां दं नोंथां मोजांङैनो नोंथांनालाय
दं आंबो बिदिनो नोंथांनो थाबायगासिनो दं एसे गरम बोथोर नालाय एसे थाबायगासिनो दं
औ औ नोंसिनि बे अखा हादोंना आं नोंथांमोननि थिंजाय आरो
नोंथां अखा हादोंमोन एसे दा गाथ'बाय नोंथां
औ ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा गायनाय फुनायालाय दा जोब आ दा सोलिगासिनो दङ दा नोंथांनालाय
नोंथां जोंहाथ' दा गायनाय फुनाया जोबथ'बाय नोंथां ओमफ्राय नोंथां माहालाय
जाजोबथ'बाय नोंथां मैया जोब्बाय आरो जों जों हाल उथिबाय आरो ना नोंथां
औ नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङालाय खेलाफोर गेलेयोना गेलेया नोंथां
गेलेयो नोंथां
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथाङा मा मा खेला गेलेयो नोंथां
दा बुंनांगोन जेनेबा फुटबल दं फुटबलबो गेलेया आं क्रिकेट बेनिफ्राय भलिबल गेलेयो आरो नोंथां
अ नोंथाङा होमबा आंनो क्रिकेटनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ औ
दे होमबा नोंथां एसे फोरमायना होदो
बेबो दा फुटबल खेलानि रखमानो बुंनाङौ आङो बेयाव एग्र'जन थायो नोंथां खेला जेनेबा बुंनांगौ दा सासे बल खोबिबाय ओमफ्राय किपार सासे बेनिफ्राय स्लिपाराव सासेबा थानाय सानै थाबाय आरो ओमफ्राय बाखिनिजों आर' बाउणडारि बाउणडारि नांना थायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय औ मा होनो बिखौ लेफारि माबा मा होनो मोनो बिखौ एम्पियार सासे थाबाय बेनिफ्राय आरो साइड लेकेम पेर होनना बुङो आरो नोंथां बेखौ बि थाबाय बिनि उनाव बिदि आरोना खेलाया नों दा उम नोंथाङा जोंहा जेसेबां अभारनि गेलेयो दा लोगोजों लोगोना नोंथाङा दस अभार गेले फन्द्र' अभार गेलेयो बिदि आरो नोंथाङा लाय ओरैनो ए बिफोरखौल खेला मा मा खेला गेलेयो
नोंथाङा आंबो बि बिदिनो गेलेयो नोंथां बोथोरजों लोगोसे दा गरम बोथोर नालाय दा फुटबल गेलेयो ओमफ्राय आंबो गेलेयो नों क्रिकेटफोरखौ गेलेयो ओमफ्राय भलिबलफोरखौबो गेलेयो नोंथां आंबो
नोंथाङा भलिबलनि बागै सुंद'यै आंखौ फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन
दे खोनथालाय नोंथां
नोंथां दा भलिबलाव गासै गेलेनाय मानसिया गासै द'जोन थायो आरोना ओमफ्राय सासेयाथ' बिदिनो रिसिभार ओमफ्राय साबाया गेलेयो आरोना नोंथां ओमफ्राय जों थ' दा गामियाव गेलेनाय नालाय नोंथां स' जोङो ओरैनो नर्मेल गेलेयो नोंथां ओरैनो रटेसनफोरखौ गेलेया
औ
ओमफ्राय बहाबा ओइ बि बिदिनो जन फिसफोर फाथियोना बेफोराव थांबा जों बिदिनो रड टेसनफोरखौ गेलेयो
औ औ
बिदिनो गामियाव दा ओरैनो नरमेलखौ गेलेथ'यो नोंथां
ओमफ्राय जोंना आरो बिदिनो मागोफोराव बा बैसागुफोराव नों थां बिदिनो जोंना बोराय सेंग्रा नाङो बिदिनो ओमफ्राय जाय देरहायो
बेजों लोगोसे आरो जेननाय पार्टियाबो खाना जायो आरो ना नों मोजां मानोना बेयो ओ बिदिनो एसे फुरथि खालामनायनि दिनबो नालाय बेनिखायनो जाय देरहायो बा जेनो बेफोरखौ जों जेबो नाया जोंना खालि खेलायल'सो मोजां जानांगौ नोंथां मानोना जों गामियाव गेलेनाय नालाय थ' जों बेफोरखौ जेबो साना जों हारिबाबो बा देरहाबाबो जोङो ज'नो खाना जालायो आरोना नोंथां
औ औ नोंथाङा दा एरैनो बेसे बेसेसिम फरायनाय नोंथाङा
नोंथाङा आं दा फरायगासिनोसो दं ओमफ्राय नोंथाङालाय
आंबो नोंथां दासान्दि फरायासिनो दा बिए माबा टु सेमिस्टार
औ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङालाय
साख्रि थाख्रिनिलाय एप्लाइफोर खालामदों खालामाखै जेनेबा दा
नोंथां आं दा बेफोरनि बागै जेबो खालामथ'वा खै नाथाय मोनसे खालामदोंमोन नोंथां बेबो एगजामा थांबायदिसिनो बे जुनावनो थांबाय नोंथां
औ
ओमफ्राय नोंथाङालाय माखौ माखौ ओ अनलाइन खालामखो नोंथां
बुंनांगौ दा पुलिस दं पुलिसनियाथ' बिभागाथ' मोनथाम मोनब्रै दं जेनेबा ए बि दङ इउ बि दङ फरेस्टार बेफोरखौ सब खामजोबदों आरो ना नोंथां कामान्ड'
बिदिनो दाना खारनाय समा मोनफैथ'वाखै नालाय बेखायनो प्रेकटिस खालामबाय थायो आरो ना नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङालाय बबेखौ बांसिन मोजां मोनो नोंथां दा जेरै नों थाङा बुंदों पुलिसखौ अनलाइन खालामदों कामान्ड' बिदिनो बायदि बायदि नों थाङा बबे मोनसेखौ बांसिन मोजां मोनो नोंथां
साख्रिनो बागै ना नोंथां
औ नोंथां
आंथ' साख्रिनि बागै दा बुंनो थाङोबाथाय खामदोंसो आं थारमाने आंनि माबाया ओरै सियार पेफारा मोजांसिन नाङा आरो आं नायखो बुंनो थाङोबा नोंथां चिआरपिएप दा आरो एप्लाइ खालामदों र' जि एम ए सिखौ माबैबा खाफालला दङबा मोनबाथाय पुलिस बाबो कामान्द' बाबो जि मोनो र' बेनो गासै आरोना नोंथां बुंनो थाङोबा नोंथां नोंथांनालाय
ओ नोंथां आंथ' नोंथांनि सिगाङाव बुंखाबायानोना नोंथां आं बारा बिदि खालामामा बे मानो ना ओ दाख्लै थांनाय खेबसेखौ आर्मिखौ खेबसे खालामदोंमोन नोंथां बेनिफ्राय आं दा जेबो खालामथ'वाखै
औ औ
ओमफ्राय नोंथाङाथ' बुंदों नोंथाङा एस एस टिखौ मोजां मोनो होननानै नोंथाङा दा नोंथाङा बिनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामबाय थादों नामा नोंथां
मानिखौ होनदोंमोन एस एस सि
औ औ एस एस सि निखौ नोंथाङा दा बिदिनो फरायगासिनो बिनो दं नामा ना खारगासिनो दं बिदि खालामगासिनो दं नामा नोंथां
एस एस सि याथ' आं नोंथां एस एस सियाथ' दा एगजामा थांबायानो बुंनांगौ दा पुलिस बेनिफ्राय ओ कमान्द' ए बि इउ बि बेफोरनियासो दा रिजाल्टथ' रिजाल्टाव ओंखारथ'वाखैनो आरो ना नोंथां बुनांगौबा माला फैगोन खारनाया जागोन थारमाने ओरैनो मालाबा थाङो फुं टाइमाव खारनो आं बनो बेलासि आरो खेला गेलेनो थाङा आरो नोंथां फुटबल नोंथां नोंथांमोननि खैलाय ओरैनो गेलेयो ना गेलेया जेनबा दा फुटबल सिजेनाथ' दा फुटबलनि
औ नोंथां गेलेयो जोंबो बिदिनो लोगोफोरजों गामिनिजों ओमफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रासो सोंनो लुबैदों नोंथां
दे नोंथां सोंलाय नायनिया हागौ ना हाया
दा हमना ला नोंथाङा दा गासैनिबो एगजाम खौ होजोब्बाय आरो ना एस एस सि पुलिस बा कामान्ड' आर्मि बिदिनो नोंथाङा गासैनि एगजामखौबो होजोबना दोन्दों आरो ना ओमफ्राय नोंथां ना दा बो पास जाजोबबाय ओमफ्राय नोंथाङा दा बबे मोनसेयाव थांनो लुगैगोन थारमाने नोंथां
इदियाव सेन्ट्रेलाव थांगोन आरो ना आं नोंथां दा जेनेबा
सेन्ट्रेल माने नोंथाङा आर्मियाव थांगोन ना नोंथाङा एस एस सि आव थांगोन एस एस बि आव थांगोन एस एस सि आव थांगोन नोंथां
आं दा माबायाव थांगोन आरो ना आर्मियाव
आदसा
बिनिफ्रायथ' साख्रिनिफ्रायथ' नों दा बुंनो थाङोबा दा आरमि नों दा मोनबाय नोंथां आरमिनिफ्राय नों कामान्द'वावबो दाय एगजाम होनो हायो खोमा थ' नोंथां बिदिनो गोदोर लाइनाव थांनो हानाय
औ नोंथां औ हायो
औ दा आं साख्रि मोनबा आरमि जेनेबा आं दा उमुखाव थांगोन आरो दा एन ए सि दङो मारकस दङो दंसै आरो दा बुंनो थाङोबा बिदिनो आरो थांगौमोन आरो ना नोंथां एगजाम होनानै मोनोबथ' मो
ओमफ्राय नों ओमफ्राय नोंथाङाथ' बेफोराव नोंथाङाथ' खारनो मोनबाय जानांगौना नोंथां मा रखम जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा ट्रेनिंफोरा
ट्रेनिं नङा दे खारनाय मोनफेरबाय आरो ना नोंथां बुंनो थाङोबा दा
आंबो बेखौनो सोंदों नोंथां
जेनेबा खोनसे खारगासेयाव आरायस' गाहाम थिनस'जन गाहाम बिदि बिदि होयो आरो ना नोंथां खल्ल'स' दोङो बथ्रिसस' मिटार बिदिनो दोङो बिनि उनाव आरो हाइजाप लंजामप दङ खारखां खारखांनाय हाखांनायनि उनाव बेनिफ्राय आरो मेडिकेल सिडिकेल थागोन एगजामाव दिनैनो एपइटमेन्ट लेटार फायोबा जाबाय आरो ना नों नोंथां दा साख्रिया नोंथांना
औ ओमफ्राय नोंथाङालाय बिदिनो दा आर्मिफोरा लिङा होमबा एगजामनि बा
बिदिनो अनलाइन खालामनायनि उनाव बिदिनो बिसोरो जा खाथि खालानि आर्मि केमपाव आर्मिफोरा लिंनो फैयो दा नोंथां नोंथाङा बेफोराव थां मोनफेरबाय ना मोनफेराखै नोंथां?
आरमि केम बुंनो थाङोबा आङो खनसे अग्निबिरनि बिदियावसो थांनो मोनदोंमोनलै नोंथां
अ होनबा नोंथां बिदियाव ट्रेनिंफोरा मा रोखोम जायो नोंथां
बिदियाव ट्रेनिङा दा बुंनागौ बा नोंसोर खारग्रोनांगोन फार्स्टआव आं सानसेल'सो थांदों दे नोंथां बेनि उनाव ट्रेनिं होनाय उनाव नोंखौ रलिं मारिन होगोन बेनिफ्राय पुसाब होगोन नोंथां बेनिफ्राय सिलिम सिलिम होगोन बेनिफ्राय आरो बिखौ होखानाय उनाव नोंखो साहा एबा कबि सबि बा सा मोनोबा मायाबा होग्रोनायनिफ्राय आरो नोंखौ एगजाम हलाव लांगोन आरो ना नोंथाङा ओफ्राय दा मेथस सिखायगोन जेनेबा दा नोंथाङा इजि जाया आरोना बुंनो थाङोबा नोंथां हेल' नोंथा
अ नोंथां खोनादों
बिदिबायसै आरो ना नोंथां जेनेबा दा नोंथाङा बेयाव थारमाने जि कुइसन बा माबाफोर फायगोन थारमाने बेयाव सब बुस्थु देखायजोबनो थाङो आरो ना नोंथां जिजि फैगोन इम्परटेन्ट इम्परटेन्ट बे खिथिना होयो आरो नोंथां बिदिनो बिदिनो लोगो सासे मोनलांदों आरो जोंनि गामि खाथियाव
आटसा ओ थारमाने बिसोरो हेल्प खालामना होयो आरोना एसे ओ बिदिनो प्रिपारेसन खालामनायफोराव
थारमाने जि जि कुइसन एन्सार फैगोन बेखौ थारमाने खिथा खिथि खिथि होयो आरो नोंथां उमुख फैगोन उमुख फैगोन थारमाने इजि जायो आरो ना नोंथां बुंनो थाङोब्ला बेयाव थाङो थांबाथाय
ओमफ्राय नोंथाङालाय बेयाव थांनानैलाय मा रोखोम नांदोंमोन नोंथां नोंथाङाथ' सानसे थांदों होनना बुंदों
औ नोंथां मोजां नांदोंमोन थांगौमोन आं नोंथां आरो एगजाम मोनफेरनो हायार सेकेणडारि एगजाम खाथि मोनफैनायखाय आरो आं थांनाय जादायासै आरो आं लोगोफोरा थांदो बिदिनो सासेया मोनलांनायसै आरो बिदिनो
औ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङालाय ओ दाथ' नोंथां पुलिसनि फैगासिनो दं दा नोंथाङा पुलिसफोरनि प्रिपारेसनफोर खालामगासिनो दं नामा नोंथां
नोंथां औ नोंथां ओरैनो बिजाबफोर नायबाय थायो आरोना नोंथाङा मालाबा मालाबा बिदिनो गोसो जबाथाय नायबाय गोसो जावाबाथ' आरो नायबाबो म'आव मेलेमाव हाबनो नालाय नोंथां। बे आरो मालाबा मालाबा बिदिनो टाइम पास नालायो आरो।
ओमफ्राय नोंथाङा मिथिगौ नामा पुलिसाव बेसेसो खारनांगौ नोंथां।
आं नोंथां पुलिसाव खारफेरनो मोनाखै आरोना नोंथां। एबारसो अनलाइन खालामदो जेनेबा आं थांफेरनो मोनाखै। ओरैनो अग्नि बिरनि खारनो थांनायाव मोनदोंमोन आरो ना नोंथां बेयावो साराय पास मिनिटाव थाखोब्रै खारनो होयो। बेखौ दा पुलिसनिखौ आं दा खिनथानो हाथ'वा दे।
अ नोंथां आंथ' दा आंथ' दा मोनथियामोन नालाय स' दा नोंथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय। मानोना आंबो एबारसो फास्ट नालाय बेफोर अनलाइन खालामनायावो स'
औ औ गोजोनथों।